हेल' हेल' औ नोंथां खोनादों औ गोजोन फुंबिलि नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बाउहरनाय थाबाय।
औ नोंथां दा जोङो नो नोंथां ओरैनो जोङो मा होनो जोंनि ओ बर'नि दोरोङारि माखासे जानाय लोंनाय बिनि सायावाव सावरायसो नामा नोंथां? अब्ला नोंथाङा जोंनि बर'नि दोरोङारि मोनसे बेखौ संनायनि बागै फोरमायदो आंबो नोंथां
औ जागोन दे नोंथां अब्ला गिबियावनो आं नोंथांजों जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि अनला ओंख्रिनि सायाव फोरमायग्रोनोसै नामा नोंथां औ नोंथां ओ जों दोरोङारि ओंख्रि बुङोब्ला- गोदो-गोदायनिफ्रायनो आजौ-आजैानि समनिफ्रायनो जे सोलिबोबाय थानाय बा जाबोबाय थानाय ओंख्रि बेखौनो बुंनाय जायो आरो नोंथां जेरावहाय जोंहा रोङारि ओंख्रि होनना बुङोब्ला गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोर दं। ओमफ्राय बेफोरनि गेजेरावनो जों बे ओंख्रिफोरखौ मा खारैजों जानाय जायो आरो ना नोंथां। जोंहा दोरोङारि ओंख्रियाव खारै बाहायनायखौ जोंहा नुनो मोनो। बेबायदिनो जोंहा अनला ओंख्रिनि सायाव आं फोरमायनो सानदों बे अनला ओंख्रि- बे माबोरै संनाय जायो होनना बुंङोब्ला जोंङो अनला ओंख्रिखौ संनो थाखाय जों गिबियाव ओ माइरं लाग्रोनांगोन आरो- नोंथाङा न'खराव जेबो साबेसे सुबुं दं बेखौ नोजोर होनानै बे माइरंखौ ज'खानि लानो नांगोन आरो बेनि उनाव जों माइरंखौ लाखांनानैहाय गिबियावनो माइरं खौ मोजाङै सुना लाग्रोनांगौ सुखांनायनि उनाव जोङो माइरंखौ ओ- नैजि नैजिबा मिनिट समसो जोंहा दैयावनो सोमनानै दोननांगौ मानो होनोब्ला जोंहा माइरंखौ गुरै खालामग्रोना लानांगौ आरो अन देनो थाखाय बा माइरंखौ जोंङो देनो थाखाय होननानै आ ओमफ्राय जोङ जेब्ला माइरङा गुरै जाबाय अब्ला जों मा बेखौ बोखांनानैहाय दान्दि सम बेयाव थानाय दैमाखाखौ जोंङो गसर होग्रोगोन बेनि उनाव जोङो बे माइरंखौ जों उलार गाहेनजों देनाय जागोन नङाबा जोङो थौसि यावबो देनाय जायो ओमफ्राय दिंखिफोरावबो देनाय जायो। नाथाय आथिखालाव गोबां बिगियानारि आदबजों दिहुनजानाय माखासे ओ मेसिनफोर दं जायखौ जों ग्रिन्दार मेचिन होनो बेफोरखौ जोङो बाहायनाय जायो आरोना बेखौ अन गुन्दै खालामनो थाखाय। नाथाय जोङो उलार गाहेन बा दिंखिफोरा जोंनि दोरोङारि मोनसे उम आगजु आरोना जायनि गेजेरजों जोङो बेफोरखौ अन गुन्दै खालामनो हायो थिग बेबायदिनो जोंहा अन गुन्दै खालाम खांनायनि उनावहाय जोङो अनला ओंख्रिखौ संनो थाखाय जों ग बेयावनो अर दाबो अर जरायना लाग्रोनांगौ जरायखांनायनि उनाव जोङो सारायखौ जाननानै बेहाय दैखौ फुदुंनानै लाग्रोनांगौ आरो जेब्ला दैया गुदुं जानानै ग्लब ग्लब गोदौहांनो हमो अब्ला जोङो जोंनि जे देनानै लानाय अनलानि थाखाय अन गुन्दै बा जोंहा माइरंखौ देनानै लायो। बे माइरं देना लानायखौ जोंहा अन गुन्दै होनना बुङो। बेखौ जोङो आखाइजों फ्रि फ्रि होनानै जों खुस्लिजों एरै एरै होनो नांगौ आरो। थिग बे बायदिनो जोंहा बे आदब जोङो जेब्लासिम बे अन गुन्दै होनाया जोबा अब्लासिम जोङो बेखौ खालामबाय थागोन आरो। जेब्ला बे अन गुन्दै होनाया जोब्बाय अब्लाथाय जोंहा मा बेखौ एरै एरै होनानै दसे सम खोबनो नांगौ नाथाय जोंहा बे प्रि प्रि होआबालानो मोनसे आदब बेबो खालामनो हायो गिबियावनो जोङो बे अन गुन्दैखौ दैजों मोजाङै लाव लाव खालामनानै जों गलायनानै लाग्रोनांगौ आरो जोंहा। बेबायदि मानो खालामो होनना बुङोब्ला दे जोंनो बे अन गुन्दैखौ खेबसेयैनो जयै हरोब्ला बेयो लाथा लाद्राखागोन आरो। जायखौ जोंङो एरखानो एसे गोब्राब जागोन, बा जों बेखौ लाथा लाथा माने गथा खानायफोरखौ जोङो लाव लाव खालामनो थाखाय एसे उसुबिदा जायो। जायनि थाखाय जों बे बेफोरबायदि आदबखौ बाहायनाय जायो आरो। बेनि उनाव जोङो बेखौ नोंथाङा बायदि रोखोम मुवा बेसादजों जानो हायो। आं बेयावहाय मा दोरोङारि हिसाबैहाय आङो जोंनि जे दाउ बेदर न'नि दाउ बेखौ आङो होफानो सानदों बे न'नि दाउखौ जोंहा न'आवनो मोनगोन। बे न'खौ न'आव फिसिनो दाउखौ बुथारना लानानै बेखौ दैयाव सोमना गानखौ बुखुजोबना लानांगौ आरो ना नोंथां। ओमफ्रायाहाय गांखौ बुखुजुमना लाखानानै बेखौ एसे सावफ्रामना जोंङो बे दाउखौ गोदाना लानांगौ गोदाखांनानै बे दाउआव नांनाय मुमाफोरखौ लानाबा नाङै जिरादफोर बेखौ गारहरनानै जोंहा बे दाउखौहाय जुदि दाउआ गोदा होखांनानै एसे मोजैनो दंखायो सुलायनांगौनि गोनांथि गैया अब्ला मा खालामनांगौ बेखौ जों साराय जाननानै थाव सेरना, बे बायदिनो सामब्राम बायदिसिना होनानै बेखौ एवफ्रामना लानो नांगौ आरो संख्रि आरि होनानै लानांगौ हालदै आरि जोंहा बेखौ मानि थाखाय एवफ्रामनांगौल' होनना बुंङोबा जुदि नोंथांआ बे दाउखौ एवथारो अब्ला जोंहा बे अनला ओंख्रियाव बे दाउनि गोथावथि बा सादा ओंखारहैनाय नङा बेनि थाखाय जोङो बेखौ एवफ्रामनांगौल'। एवफ्रामखांनायनि उनाव जों बेखौ दोनथ'नोसै दाउखौ ओमफ्राहाय जोंहा अनलानि बागै फैफिनसै जोंहा अनलाखौथ' गिबियावनो जोंहा दैयाव होना लाखाबायबा फ्रि फ्रि होखांनाया आदबा जोबखांबाय। जेब्ला बे अनलाया एसे गोदौहां जायो बा गुदुं जायो अब्लाथाय जों मा खालामो जों खारैखौ होनांगौ आरोना नांगौ जखानि। जोंहा खारैयानो जोंनि गाहाइ दोरोङारि ओंख्रियाव बाहागो बा बिफाव लायो होनना बुंनो हायो। खारै गैयाब्ला नोंथाङा खारैनि जायगायावहाय हाथाय बाजाराव मोनननाय सदाखौबो होनो नांगौ आरो। बे बायदिनो जोंहा बेखौ होखांनानै दान्दिसे सम एरनानै होगोन। बेनि उनाव जोङो मा आरो जोंनो जे एवनानै लानाय दाउ बेदर बे दाउ बेदरखौ जोङो गारसननो नांगौ। गारसनखांनानैहाय दानजिसे सम खोबलाय एरलाय बे बायदि हाबाखौ जोङो मावबाय थानांगौ। बेनि उनाव जोङो मोन बेखौ नैजिबा थामजि मिनिटसो हारसिं गोदौ होबाय थाखांनायनि उनावहाय जों बेखौ मोनो जेब्ला अब्लाथाय जोङो गंगार दुनदिया बा मुगा दुनदिया दं बेखौ जो सुना लानानैहाय बा खानानै सुनानै बेखौ होनो नांगौ आरो जाहाथे बेयाव ओंख्रियाव मोदोमनाया बांसिनै फैयोबा जों ओंख्रिखौ जानायाव मोदोमनाय मोनो बेनि थाखाय। जे आं नोंथां जोंनि बर'नि दोरोंङारि ओंख्रि अनला संनाय बे संनाया एसेनोसै नोंथां। नोंथाङाबो जोंनि बे माबाफोर दोरोङारि ओंख्रिनि सायाव फोरमायनो सानदों नामा? संनाय आरो बिनि सायाव।
अ अ गोजोननाय थाबाय नोंथां। दा नोंथाङा जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि अनला ओंख्रि बेखौ नोंथाङा मोजाङैनो फोरमायबाय। दा जोंहा जोंनि गेजेराव माखासे गोबां रोखोमनि ओ मोनसे दोरोङारि ओंख्रि दंबावो ओ जेरै जोंहा दंङ नारजि अमा। दा नारजि ओंख्रिल' जोंहा जोंनि बर'फोरा गोबां माखासे मा होनो बेखौ सोमोन्दो गोनां ओंख्रि बियो जेन'बा जोंनि माखासे नेमफोरजों मोनसे सोमोन्दो गोनां दा जों नारजि ओंख्रिखौ मारै सं संङो होमबा सिगाङाव जों नारजिखौ मारै बानायो होमबा ओ जोंङो नारजिखौ बे फाथो बिलाइ बेखौ जों खानानै बेखौ फोराननानै बानायो आरो। दा जोंङो बेखौ माबोरै संनो हबा जों सिगाङाव ओ नारजिखौ मा खालामो
ओ
दैयाव सोमनानै दोनगोन आरो दसे जाहाथे बे बिलाइआ गुरै जायो। दा सोमनानै एसे गुरै जायोब्ला बे बिलाइफोरावथ' जोंना माखासे गेजेराव रोदा थायोना जेन'बा रोदाफोरबायदि दा बेखौ जोङो ओ बोखाना गारहोखानांगौ आरोसे मानो होनना बुङोब्ला जोंहा बेखौ ओंख्रि संनो रुफायोब्ला बा ओ जोङो डाइरेक्ट गथायैनो रुयोबा एसेबाबो बे ओ बिलाइनि गेजेराव थानाय बे रोदाफोरा बा जोंखौ संनायावो उसुबिदा बा जानाय उसुबिदा खालामो आरो। दा बिदिनो ओ जोंहा बिनि उनाव मा खालामनांगौ जोङो बेखौ बे गेजेरनि रोदाबखौ गारनानै ओ जोङो बेखौ रुनांसिगौ आरो। दा रुनाय जोंङो रुनायाव खारै एसे संख्रि एसे होनांगौ जाहाथे बिसोरो ओ फाथोखौ जाहाथे ओ गुरै बा माबा खालामो थाब गेब्लेहोयो जाहाथे। ओ दा बिदिनो रुदो रुनानै जेब्ला बे गेब्लेयो अब्ला जों बेखौ सानांसिगौ आरो सानानै सागं दं जोंहा साग्रा। जोंनि बर'फोर जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जेनेबा गथा गथा ओंख्रिफोरखौ साननो थाखाय बानायनाया आरो ना बे सागङा। जों बेखौ औवानिफ्राय बानायो दा जेब्ला ओ नारजिया रुइगोन अब्ला जों बेखौ मोजां साग्लिना लानानै लादो आरो दा साग्लिनानै लानानै जों बेखौ ओ दोन्थ'दो दा बेनि उनाव जोंहा नार्जिखौबो जोंनाव ओ बर'फोरा बांसिनानो माजों जायो होमबा अमा बेदरजों जायो दा अमायाबो जोंना नारजि ओंख्रि संनायाव अमा बेदराबो मा जोङो मेजेमखौ बांसिन होयो आरो दा माखासे बेदर मोदोम जानो लुगैग्राफ्रा जोङो ओ मोदोमबो लाफायो। दा जोङो मेजेमखौ मानो लानाय लायो होमबा ओ ना अमा मेजेमा माने ओ बे नार्जि ओंख्रिखौ मिलौ होयो आरो माने बिनि मेजेमा गलिनानै जोंनि ओंख्रिखौ मोजां मिलौहोयो दा बिदिनो जोङो थाव होनानै फियास फ्राय जोङो बेदरखौ होसनदो होसननानै जोङो बेखौ आरो उम गलि जासे एवदो आरो मस्ला मस्लि होनानै दा बिदिनो जेब्ला बेदरा मोजां गलिगोन गलियोब्ला जोंहा मा खालामनांसिगौ बेयाव जों बै सानानै लानाय माबाया नारजिखौ जोङो ओ संबार होनांसिगौ दालिखौ सम्बार होनाय बायदि जों लखबना होनांसिगौ आरो बे सारायाव। दा बिदिनो उम जोङो बेखौ मोजाङै गोदौहोदो जोंहा न'खराव नोंथांनि न'खराव साबैसे सुबुं दं बिनि बिबांनि ओ दै जमा लाफैदो आरो जेन'बा नोङो बिसि जुब्रा लाखिगोन ओंख्रिखौ बिनि बिबांखौ नायनानै नोंथांआ दैखौ होदो। बेबायदिनो दैखौ होनानै गोदौ होदो मोजाङै। गोदौहोनानै जों बेयाव खारै एसे होदो जेन'बा एसे मोजाङै गुरै माबा जानाय रिमोननायनि। मानोना जोंहा नारजि ओंख्रिफ्रा गोब्रा जायो नालाय दा बिदिनो नोंथाङा मोजां गोरों होननानै बेखौ साखिदो आरो साखिनानै नोंथाङा नायदो जेन'बा खारैफोर नांदोंना नाङाखै संख्रिफोर नांदोंना नाङाखै दा बेबायदिनो बे ओंख्रिया जेनेबा मोजां गोदौ होबाय होनबानो मोनबाय आरो ओ जोंहा बे ओंख्रिजों माखासे गोबां सोमोन्दो दं जेरै- जोङो नारजि ओंख्रिखौ जोङो ओ आलासि दुमसि फैयोबा संनानै जाहोआ मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा मोनसे जोंनि बर'फोरनि गेजेराव नेम दं। जेरै जोङो ओ गोथै बारियाव थांबा ओ जेनेबा जों गामि बा गामियावबा गामियाव बिदिनो खाथि खाला सुबुं थैयोबा उम जोङो मानसि थैबाथ' जों मानसिखौ गोथै बारियाव लांनानै फुुबैयो सावबोयो दा बेबायदिनो जोङो फबखां सावखां जोङो ओ एसे गोथार जाबोनो होननानै जोङो दैसायाव दुगैयो दुगैखांनायनि उनाव जोङो मा खालामो बेयाव माखासे दै सान्थिफोर सारलाबायनानै जोङो बेयाव मा खालामो बे नारजि बिलाइखौ लांखायो आरो नारजि बिलाइखौ जोङो अरजोबनानै गारबोयो आरो दा बेखौ जोङो नार्जि अरगारनानै बुङो दा बे नार्जि अरगारनायनि आन्दोआव जोंहा मोनसे फोथायनाय दं जेन'बा बै मानसिजों थैनायजों जोंनि गामिजों बा आंजों नोंजों जेबो सोमोन्दो गैला होननानै जों बे नार्जिखौ अरगारनाय जायो आरो दा बे जोंनि मोनसे बर'नि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे ओ माने नेमखान्थि दाबो बे सोलिगासिनो थिग बेबायदिनि थाखायनो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मा खालामो ओ जोङो माखासे बिदिनो जेनेबा जोङो आलासि दुमसि फैबा जोङो नारजि ओंख्रिफोरखौ संलायनानै जाहो आरो दा जोंहा बेखौ संनानै जाहयोब्ला मा जायो सानो जेनेबा जोंनि गेजेराव माखासे सोमोन्दोआ गाज्रि जागोनदां माबा दां बिदि जि साननानै जेन'बा जोङो बे ओंख्रिफोरखौ संलायनानै जाहोआ दा बे जोंनि बर'फोरनि गोदोनिफ्रायनो ओ फोथायलायबोनाय मोनसे नेमखान्थि जे खौ ओ जोङो गोदोनिफ्रायनो दासिमबो फालिबोदों आसा खालामो बेयो जेनेबा जोंनि इयुन जोलैसिम सौहैगोन जोंनि हारि जों सिगां थांना थागोन जोंनि बे माखासे फालिथायाव थांना थागोन होननानै सानो आरो दा नोंथां नोंथाङाबो जेन'बा फोरमायबाय आंबो फोरमायबाय ओ नोंथांजों सावराय मोननानै एसे गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथां औ बै समाव लोगो मोनदां गोजोनथों नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां